हेलौ औ हौ नोंथां औ खोन्थादों
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा दायो माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां
नोंथां आंथ' नै जेबो खालामाखै ओरैनो सानजौफुंनि ओंखाम जाखांनासो दसे जिरायनानै दङ दंफां सायायाव मानोना गरमाबो गोजाथार नालाय
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंना माबासोमोन नोंथां ओ दालिजों आलुसोमोन ओमफ्राय ओरैजाय ना बाथोन नोंथाङालाय मा खालामदों
हाब जोबोद गोथाव ओंख्रि माथो नोंथां आंबो दासो ए दं बिफां सायाव जिरायना दंथ'यो दसे बारहावा जादों नै अ बार खोलो खोलो बारफैथारदों।
ए जोबोद मोजां औ गरमथ' आरो।
औ नोंथाङा जेबो हाबाफारि मावथ'वाखैबा फ्रि नामा दसे समनि थाखाय हो नोंथां।
औ फ्रि नोंथां आं दा ओरैनोसो एरायलाबायनानै दं नोंथां।
अ अब्लालाय आङो फनखौ मोनसे जाहोनावसो हरनाय जादोंमोन नों नोंथां नोंनिसिम
अ मा जाहोनमोन बेबा नोंथां? दे बुंनायसाय।
जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंजों मोनसे आयदानि खेथ्र'आवसो सावरायनो साननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ रायलायजागोन नोंथां आंहाबो नै ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो बिब्दिब्ला। नोंथां जेनेबा नों मोनसे आयदाफोरखौ खोन्थाना होदो दे मानि आयदानि सायाव राय- लायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंजों
औ नोंथां आयदायानो जाहैबाय मोनलै । अ मोजां आङो मटर गारिनि सायाव नों- जोंनो सावरायनो सानदोंमोन।
औ अ औ सावरायजागोन नोंथां औ। थ' जोबोद मोजां आयदा जोंहा औ बिदिब्ला आं। सावरायगोनसै नामा नोंथां?
औ नोंथां एसे नों मा मिथियो फोरमायथिना होदो आंनो।
औ औ आंथ' मिथियो जेनेब्ला मटर गारि होनबाथ' जोंहा गासैबो मिथिखायो नोंथाङाबोथ' मिथिखायो जानांगौ ना नोंथां। औ जेनेबा जोंहा बेफोर मटर गारिफ्राथ' जोंहा माने। अनेक रोखोमनि दङ बेफोरखौ जेनेबा जों बुंजोबनो हाया नोंथां, आरो नोंथांनि बे ओनसोलफ्रावबो मटर गारिफोरा दंखायै जानांगौ। गोबां बिदिनो बायदि बायदि
गाबनि एबा बायदि बायदि बेलेग बेलेग महरनि मटर गारिफोर दङ, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
बिदिनो औ जोंहा जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला। मटर गारिफोरा बिब्दिनो जेनेबा बायदि बायदि रोखोमनि दं नालाय जेरै बायदिफ्रा जेनेबा कारेन्टजोंबो खारो आरो बायदिफ्रा बिब्दिनो जेनेब्ला थाव बुस्थु एबा डिजेल पेट्रलजों खारग्राबो दङ आरो ना नोंथां। दायो। जेनेब्ला आं बुंगोन मटर गारिफोरखौथ' जोंनि ओनसोलफोराव जेने- एसेबां बिब्दि बांद्राय बिरै नुनो मोना जों। टाउन सहर बिबदिनो जेनेब्ला गोजान गोजानफोराव थाङोब्ला जों माने गोबां रोखोमनि । मटर गारिफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै जोंहा आं जेनेब्ला औ जेनेब्ला मटर गारिफ्रा जोंनो गोबां रोखोमनि मदद होयो होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ होयो होयो
आं औ जेनेब्ला आं बुंगोन जोंहा आं जेनेब्ला बुंग्रोनोसै जेनेब्ला आं जे सिबिखौनो बुंग्रोनोसै जेनेब्ला बियो माने मोनसे मा होनगोन बेखौ? जोंनि थाखाय गोबां मदद होयो जेराव जोंहा माबा मोनसे हाफोरखौ जों समान खालामनांगौब्ला जों जे सिबिफोरखौनो बाहायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो जोंहा जेनेब्ला अबावबा माबा मोनसे माल माथा रोगानोब्रा एबा हा बायदिफोर रोगानोब्ला जों माने थे थेक्थर एबा दामफार बेफोरखौ जों माने बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहाथ' दंबावो बिदिनो जों जे सिबि होनोब्लाथ' जोङो जेने- ब्ला लामा सामा समान खालामनाय जोंहा हाजोफोरखौ जावखानानै बायदि बाय दि न' बानायनो थाखाय हाफोर जावखानाय बा हाजोफोर जावखानाय बेफोराव जों माने जे सिबिफोरखौ जों नुनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
आरो आं बुंबावगोन जे जोंहा बायदि रोखोमनि गारिफोर दंबावो नालाय बेफोरनि गेजेराव जोंहा मोनसे माल गारि होननाय एबा ट्राकफोर एबा बायदि रोखोमनि जेनेबा ट्राकफोर आरो ना बेफोरजों माने जोंहा बायदि बायदि जों जेनेब्ला जोंनि माल माथाफोरखौ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनायाव जोंहा बेफोरनिफ्राय माने गोबां मदद मोनो होननानै आं मिथियो आरो ना। आरो जोंहा दंबावो गारि बाय गारि मथरफोरनिफ्रायथ' जोङो बायदि बायदिफोरनि रख' मदद मोनबावो।जेरै जोंहा जेनेबा गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेयाव थांनांगौ जायगाफोराव जों जेनेब्ला गारि मथरफोरजों थाङोब्ला माने औ जेनेबा थाबैनो एबा खम सम फोरावनो जेनेबा जों हान्थिलांनो हायो आरो ना नोंथां। आरो बिब्दिया नङा जेनेब्ला जोंहा गारि मथरफोर जेनेब्ला नोंथांनावबो मोनसे एबा गंसे गारि म थर मानसि रोगाग्रा बेफोरबायदि थायोब्ला माने जोङो बेफोरनिफ्रायनो जेनेबा ससे ससे जोङो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ माने गोबां मानसिफोरानोथ' जेनेब्ला आ जिखालिथ' बांद्राय थाबायनायखौ नुनो मोनला गारि म टरजोंनो जेनेबा अबावबा थांनांगौ जाबाबो थांब्रबो नालाय जों माने बेफोरखौ दिखांना लांनानै एबा मानसि बाराह बोनानै जों माने फैसा थाखाफोर खामायनो हायो आरो ना नोंथां। दायो औ जेनेबा आं बेखौनो बुंगोन नोंथाङाबो जेनेबा गारि मथरनि बागै एसे ब्लाबो मिनथिखायो जानांगौ नोंथां। बिबदिनो जेनेबा जोंहा गारि म टरफोरनि बागै नोंथाङाबो नोंथां जे मिनथियो बेखौनो एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङाबो आंनि सिगाङाव नोंथां।
औ नोंथां। गारि मथर बुङोब्ला बिदिनो नोंथां बुंनाय बादिनो रोखोम रोखोमनि दं। जेरै खारेन्टजों खारग्रा बा पेथ्रल दि जेलजों खारग्रा दा नोंथाङानो फोरमायथिनो होखाबाय जे गोबां गोबां रोखोमनि गारिफोर दं बा मथर फोर दं।जेरै हमना ला बास दं थेक्टर दं जे सिबि दं नोंथां होननाय बायदियानो आरो दंबायो लामा थाउन सहरफोराव खारग्रा उम फिसा गारिबो दं बाइक म बाइक बाइक होनो जों स्कुटिबो दं बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि खारेन्टजों खारग्राबो द दं जेरै जोङो ओ इबि होनना मिथियो जे इबिया ओ बे खौ जोङो होनो थम थम होनो जोङो जोंनि माबा बिमानि रावजों बेखौबो जों गोबाङैनो नुनो मोनो दायो। ओ दाथ' बिदिनो ओ बांसिननिफ्राय बांसिन खारेन्टनि फ्राय ओ खारेेन्टनिफ्राय खारग्रा मथर गारि ओंखारलांगासिनो दं ओ बिदिनो मानसि रोगाग्राबो ओंखारलांगासिनो दं खारेन्टनि बुङोब्ला मानो ओंखारलांगासिनो दं बिदि कारेन्टनि ओ बेबो मोनसे जाहोन दं मोनसे नंङा गोबांङानो जाहोन दं मानोना उम उम मानोना बे जे नोंथांङा बुंदोंमोन पेट्रल बा डिजेलजों खारो होननाया बेयावबो माने एसे खहा दं। जे पेट्रल जों खारोब्ला बे पेट्रलाथ' बा डिजेलाथ' हा सिंनिफ्रायसो ओंखारो नालाय जों बे
औ औ
बुहुद गोथौ जावनांगौ जायो बा खुरनांगौ जायो मिसिनजोंसो खुर नांगौ जायो जोंङो ओ गोबाव ओ बा दिनो गोबां गोथौ खुरनानैसो जोंङो मोननो हायो बे पेट्रल बा डिजेलखौ बे पेट्रल बा डिजेलखौ जेलाहाय जोंनि बुहुम सिंनिफ्राय ओंखारो ओंखारनानै बेयो माने सानसे स समावहाय बा फिउचारावहाय उम जोबहैगोन ओंखायनो दायो सरखाराहाय बिदि माने ओ माबालांगासिनो दं ओ सलु सन बा उम बे प्रब्लेमनि ओम आयदा लागासिनो दं
औ नंगौ नोंथां औ
बे पेट्रल बा डिजेला एबा ओ जोब जोबहैगोन होननानै बयबो मिथिखायो दायो ओंखायनो बिदि माने कारेन्टनि ओंखारलांगासिनो दं गोदान गोदान बा बेलेग बेलेग मडेलनि ओ ओम गारिबा मानसि रोगाग्रा दा पेट्रल बा डिजेलखौ मोननो थाखायथ' गोबां फैसाबो खरसा जायो ओइदिनो मिसिनि ओ ओहो ओरैनोथ' खुरनो हाया नालाय हा सिंनिफ्राय ओम ओम हासिंनिफ्राय बख'नो गोबां मिसिनबो नांगौ ओमफ्राय खुरनोबो गोबां मेसिन नांगौ दानि जुगनि गोदान गो दान बेफोराव बुहुद माने फैसा थाखाबो थांङो आरो पेट्रल बे डिजेला गोबां बो लायो जाहैबाय दा जोंनि ओहो जुगावहाय बारा मानसिफोराहाय सोख'नो हाया माने दामनि थाखाय बुंनो थांङोब्ला एसे एसेल' सोनो हायो मानो हायो गोबां खस्थ' जायो माने नोंथां
जेनेबला नोंथां जे अब्ला औ औ आं जेनेबा नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन नोंथां? जेनेबला जेनेबला नों नोंथांनावबो माबाफोर गारि मथर दंबायबायो नामा एबा नोंथांङा माबायदि गारि म टरफोराव गाखोनो एबा सालायनो मोजां मोनो नोंथां
आंङोथ' बिदिनो आंङो गोजान गोजान थांङोब्ला आंङो ट्रेनजों थांनो मोजां मोनो मानोना ट्रेनाव आंङो ङो आराम हारसिंङै उन्दुलांनो हायो ओ फांखा दं मा दं कारेनबो दं सुबिदा दंजोबो मबाइल सार्स होनाय मा होनाय ओरै हासुनोबो हायो आरो खिनोबो हायो बिदि बाहेरायाव थांनायनि सुबिदा थायो ओंखायनो आङो माने ट्रेन होननायजों गोजान गोजान लामा हान्थिलांनो हान्थिलांनांगौबाथाय जों गाखोनो मोजां मोनो आङो
औ औ जोबोद मोजां नोंथां
सानफोराव एसे खाथि खालायाव थांनांगौबा बिदिनो ओ जायगा जायगा ओ बिदिनो हमना ला आङो दा न'नि फ्राय तेजपुरसिम थांनांगौबा आङो सानाव साननि समावहाय बास गाखोनो मोजां मोनो मानोना बासाव खुला खुलि लामायाव ओरै ओ दंफां लाइफां नुलांजोबो दाउसिन दाउला नुलांजोबो आरामनो बार जालांनानै साननि समावहाय
औ नंगौ नोंथां औ।
औ नोंगौ।
जायो। आंना समबो जाबायमोन नोंथां।
औ औ नोंथां औ जाबाय।
दा नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आङो जोबोद गोजोननाय थादों आं सोलोंथि लानो हादों। नोंथांनिफ्राय गोबां रोख खोमनि गारि मथरनि सायाव दा अ औ औ। औ दा आङो बे खिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन खोमा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां बिबदिब्ला।
औ